खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आंङोथ' नै दा ओरैनो दं ना नोंथां
अ दा माने
औ नोंथां हेल'
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ माने आङोहाय नोंथांनाव सोंनो गोसो दंमोन कि आ गेब्रु नाया बोरै जायो बेखौबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ दे एसे फोरमायथिना होदो
जोंहाथ' हा गेब्रेनाय होनोब्ला जोंहाथ' बिदिनो दानि जुगाव गोबां मा होनो प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनखायोआनो नंगौना नङा नोंथां
औ औ नंगौ
औ जोङो बिदिनो गोबां मा होनो ओ सुबुं माहारिया बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां दे माल बुस्थुफोर बेफोरफोरखौ जोंहा बारानिफ्राय बारा नांगौ जानानै फैदों नोंगना नोंथां
औ औ नंगौ दं जायाखै
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ जोंहा बिदिनो प्लास्टिकफोरनि आइजें होनब्लाबो मा होनो जोंना बिदिनो गोबां बारानिफ्राय बारा नांगौ जानानै फैबाय आरो ना दा खोनादों ना नोंथाङा हेलौ आदसा औ औ
औ
जोंहाथ' बिदिनो मा होनो
सुबुं माहारिया बांनाय लोगो लोगो जोंनि हाफोर गेब्लेनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदि दानि जुगावथ' जोंहा बिदिनो माल बुस्थुफोरखौ बारानिफ्राय बारा नांगौ जानानै फैखादों जेरै प्लास्टिक आइजेंफोर दा बिदिनो मुलिफोर ना नोंथां जे हायाव बाहायनाय खोनादों ना नोंथां
खोनायाखै
हेल' नोंथां
औ-औ खोनादों
औ जोंहा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ मा होनदों हाफोराव गारोब्ला जोंनि हाफोर गेबेनायखौ जों नुनो मोनो जोङो बिदिनो आबाद दानि जुगावथ' बिदिनो बांसिन सुबुंफोरा जे लेखा फराय सुबुंफोर बेफोरखौ जोङो मा खालामनाय नुयो होनदों आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोन दा नोंथां
औ नंगौ
औ बैफोरबायदि सुबुंङाव जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जे आबाद मावनो थाखाय मा होनदों बिसोर गोबां बिबाङाव मा होनदों हासार बाहायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा रासायनिक हासारफोर बायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा जे मुलिफोर
औ-औ
औ जोङो मा होनदों बेफोरखौ बांद्राय बिबाङाव मा होनदों हाफोरावहायो बिदिनो बाहायबाय थायोब्ला बेफोरबायदि बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बायबाय जायोबो मा होनदों हाफोर गेब्रें
अ आटसा
औ बेबायदि हा गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो जोंहाथ' बिदिनो हा गेब्रेंनायखो जों मा बोरै नुनो होनबा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंबो जोङो नुनो मोनो बिफां लाफांफोरखौ बांद्राय बिबाङाव दानफायोब्ला बिसोरबो गोबां मा होनो हाफोरखौ बिफां लाइफांफोरासो जोंनि हाफोरखौ मोजाङै दोनो जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो हाफोर गेबेङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो बैफोरहाा गेब्रेंनायाव मा होनदों आबादफोरखौबो जोङो नुनो मोननो नङा ओमब्ला बिफां लाइफांफोरखौ जोङो नोनो मोननाय नङा नोंथां जायनि जाहोनाव मा होनदों बिदिनो रानस्रावस्राव जागोन ना दा बे जोङो हमनानै लायोब्ला बे बालाबारि आरोना नोंथां जे बै बालाबारि औ जे औ जे बै बालाबारियाव दैयनो थाया बा बिफां लाइफाङानो थायाब्ला मा जायो गरमा बिदुङा बांगोन नंगौना नङा नोंथां
औ-औ नंगौ
जायनि थाखाय बेफोर बालाबारियाव जों मा होनदों संसार जानो हाया जोङो बिदिनो जोंनि हाफोरखौबो बिदिनो बालाबारि सेल खालामोब्ला बा बिदिनो गेबेरं खालामोब्ला जोङो जोंनि बिदुंआबो बांगोन बा जोंहा बिदिनो मा होनदों थानो हायि जागोन आरोना नोंथां
औ-औ नंगौ
जायनि जाहोनाव जा हाफोर गेबोङोबथ' जोङो आबादखौ जोङो नुनो मोनखाया जेरै बालाबारि फोरावहाय हा गेबेनायखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बैफोराव आबादबो जाखाया थिग बेबायदिनो जोंनि बे औ थिग बेबायदिनो जोंनि बे गामि एरियाफोराव बिदिनो बांद्राय बिबाङाव बेफोरबायदि आगजुफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला मा होनदों हा गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनगोन बा बिदिनो गोबां मा होनदों आबादफोर जायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोा नोंथां
औ-औ नंगौ
नोंथाङाबो दा ससे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ माने नोंथां खोन्थाखानाय बायदि जोङो बांसिन बोरै
आ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
माने बिदि जोङो प्लास्टिकफोर इउस खालामबा हाफोरा जेनेबा
गेब्रें जायो आरो ना नोंथां खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों औ औ। गेबें औ गेब्रेें जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो जों माने ओ जुदि बिदि बांद्रायहाय जोंथ' दायो जों नुनो मोनबोबाय गोबां मानसिफोराबो बांद्राय जाबाय। जोंनि इउस खालामनाय एबा जोङो मा होनो सोरबा मानसि फोरा एकदम नलेज गैयि मानसिफोर दङ' जे डास्टबिन थानानैबो दास्डबिन इउस खालामनो रोङा गोबां जोङो लेथ्रा हाफोरखौ लेथ्रा खालामो। ओमफ्राय जोंनि बिदिनो जोंनि हाफोराबो ग्राजि जालाङो जेराव जोङो आबादफोर मावनो हाया। जोंनि हाफोरा जालाङो बिदि जों नुनो मोनबोबाय गोबाङानो आरो ओ जोङो दायो बांसिन जानायफोराबो प्लास्टिकनि बुस्थुसो जों बांसिन जाखायो नालाय एखायनो लेथ्रायाबो गोबां जालांङो आरो ना जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जुदि दा जोंनि हायाफोरा गेब्रेें जानांगौबा जों आबाद आबाद मावनायफोरखौ नुनाय नङा। आरो बिदिनो जोंङो माने दंफां-लाइफांफोराबो जों दंफां-लाइफांफोरखौबो नुनो मोननाय नङा एबा बिदि जि जानाय साम जानाय फिथाइ-सामथायफोरा जोबलांगोन एबा बिदिनो नांगौ जेनेबा जोंनाथ' गोबां इदिनो हा हाग्राफोरावनो जों गोबां मुलिफोर मोनो नङा होमबा। उम बेफोरखौबो जोंङो मोननो थांनाय नंङा मानखि हाग्रायानो थानाय नंङा नालाय। बिदि औ बालिसाबा जेबो हाग्राफोरबो थानाय नङा ओंखायनो जों माने ओ साफा दोनांगौ जों हाजो हागौमानि जोंङो जायगाफोर खौ जों खाथि खालानिखौ साफा दोननांगौ आरोना आरो बिदि बिदिनो माने जों दानो जोंङो जुदि बेफोर खहाय साननानै जुदि जोंङो मावाबा उननि उनावहाय जोंङो जेबो आबाद मावनो हानाय नङा एबा दंफां-लाइफां बिफांफोराबो रज'नाय ओंखारनाय नङा बिदि नुनो मोननाय जाहैगोन आरो ना।
उम उम।
आरो बिदिनो जुदि दंफां- लाइफां ओंखाराबाथ' जों बारहावाबो मोननाय नङा। बिदि आरोना आरो माने ओ दाथ' जोंनि ओ टेमपारेसार माने बिनि जेनेबा टेम्पारेसाराथ' गोबां गोजौ माने फिफ्टि थि बिदिसो थांखायो ना नङा होमबा।
औ।
बिदि थांनायनि कारनाव मा जों बांसिन दायो दंफांखौ दंफा दंफांफोरखौ दाननाय जायो नङा होमबा दंफां फोर दंफांफोर दानफायो माबा-माबि बिदिनो बानायनानै हाग्रा-बंग्राफोरखौ साफा खालामनाय जायो बिदिजों जोंहा माने बारहावाफोराबो जोंना खम जालांबाय जोंनि माने मेनटेनेन्स आहाय एसे गाज्रि जालांगासिनो दं आरोना औ जेरै माने सिगांथ जोंङो नुनो मोनोमोन बांसिन दंफां सेरावबो दंफां लाइफां गोबां हाग्रा बंग्रा नुनो मोनोमोन दायो जोंङो बेफोरखौ खम हाग्राफोरखौथ जों नुयो नाथाय दंफां लाइफांफोरखौ खम नुनो मोनसै जोंङो बे जोंनि दुनियायाव गोबां रखमफोरनि दंफां लाइफांफोर दंमोन दासो जोंङो मा नुनो मोनजोबला माने फिथाइ सामथायनि दंफांफोरबाबो जोंङो खालि आबाद मावनायसै नंहलेबा गोदोनि टाइमावथ जोंङो न'नि बारिफोरावनो जोंङो बिदि फिथाइ सामथायाइनि दंफांफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो ना ओमफ्राय जों दायो नुनो मोनला बिदि जालांबाय आरोना गोबां
ओं
औ गोबां खम जालांबाय दंफांफोराबो माने बिदि जोंङो मानसिफोराबो बुरजा जाबाय नालाय ओंखायनो जोंङो माने दंफांफोरखौबो नांगौफोरनियावहाय दानफायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि बेसोरा मेेनटेनेन्सहाय उल्थां फुल्थां जालांबाय थाबाय आरोना
उम उम
उम औ आरो बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमाय फोरमायनो हायोबा एसे फोरमायबावदो
ओं ओं ओ जोंहाथ मा होनो बिदिनो गोबां बिबाङाव मा होनदों जाय सुबुंफोरा बांनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जोङो मा होनदों ओ जोंनि जायगाफोर जे गोदोनि दिनावथ जों बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो नुनो मोनखायोमोन
नाखाय जोंहा मा बिदिनो सुबुंफोरा बांनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि दंफां लाइफांखौ दानफायनानै बेफोराव न' लुनायखौ जोंङो नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां बिबाङाव हाफोर गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनखायोनो नोंगौना नङा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
आरो दहाय दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जा बिदिनो बिफां ला बिफांफोर दानफायोब्ला जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां बिदुंफोर बांनायखौ जों नुनो मोनखागोन आरो
औ
औ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनखायो आरो जोंहा मा होनदों हाफोर गेब्रेङोब्लाथ जोंहा बिदिनो गोबां गोहोम जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन जोंहा जोंनि हा ओ जेब्ला जोङो ओ नायनो थाङोब्ला जे गिदिर गिदिर जे आ मैला गारहैग्रा जायगाफोर नंगौना नङा नोंथां जोङो बै बेफोराव मा होनदों खालि मैलाल नुगोन जे बेैफोराव थानाय जे बिफां लाइफांफोर बिफां लाइफांफोरा बेफोरबायदि जायगायाव जाखायानो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि जायगायाव प्लास्टिकआनो बुंजोबखानाय बा मैला बुस्थुआनो बुंजोबखानाय जायनि जाहोनाव जे सिं सिं मानि प्लास्टिकफोरा हाबनानै थानानै दंफां लाइफांफोरखौ र जनो होनो हाया आरो नोंथां जायनि थाखाय हाफोर गेबेंनाया बेफोरबायदिखौनो होनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
औ बेफोरबायदि बेखौनो जों नुनाय जायो आरो आदसा नोंथां जोंथ बेफोरबायदि ओ हा गेब्रेंनायनि सायाव जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि खुगानि रावजों फोजोबनो हाया जोंहा बिदिनो फोजोब नो थाखाय जोंहा बिजोंनो गोबाव सम नांगौ आरोना नोंथां औ दा नोंथांजों एसे सम सावरायनानै आं गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंसि नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाहरबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां